औ खुलुमबाय नोंथां ओ गोज गोजोन मोनाबिलिनि नोंथां थांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ आ नोंथांजों आं ओ दसे सम बर'फोरनि जा जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला आ आ बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां ओ गोथाव गोथाव जानाय लोंनाय ओ मैगं थाइगं ओं ख्रिफोर दोङो बेफोरनि गेजेरावनो अनलाया बेफोरनि गेजेरावनो अनला ओंख्रियाबो मोनसे हो अनला मोन अनला ओंख्रिखौ जाय सुबुङानो जायो माने हाथायाव नां गायो आरो माने जाबावगोन जाबावगोन मोनबावलायो बेनि थाखायनो औ औ नोंथाङाबो जाफेबाय नङा
औ जाफेरबाय
जाफेबायना अ मान नोंथाङा ओ बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ दे नाय
औ ओ अनला अनलाखौ जोङो गिबियावनो मा ओ अनला संनोबाथ' जोंनो मा नांगोन खारै नांगोन नंगो ना नोंथां औ खारै औ खारै रोसि जायखौ जोङो बुङो खारै बिदै ओ बे खारैखौ गिबि आवनो ला सग्रोनानै जोङो मा अनला ओ अनला अनला अनला संनो जोंनो मा अनलाखौ जोङो दाउजों संबा ओ बयनिख्रुइबो साबसिन गोथाव मोनजायो आरो ना
नंगौ नंगौ
औ बेनिफ्राय अनलाखौ ओ जोङो माजों संनाय जायो होनबा जोमा गिदिर बेयावनो माइरं माइरं लानाय जायो माइरंखौ जों सोमना दोननाय जायो आरो खायसे ए सोमाबो डायरेक्टनो मा ओ सुनानै देनाय जायो आरो ना ओ गोदो औ गोदो गोदाय आब बै आबौमोननि दिनाव मा दिंखियाव देयोमोन बा उवालाव देयोमोन दाथ' दिंखि बा उवालखो जों नुनो मोनला नङा
नंगौ नंगौ
औ बेनि बेओंखायनो मा दानि जुगाव मा खालामो बे ओ गोनोखोआरि मेसिन जायखौ जोङो बुङो ग्रेन्डार ना ग्रेडाराव देनाय जायोबा औ न'खर न'खरथ' ग्रेन्डार गैया बिब्दिफोराव मा जायो थबसियाव देना लानाय जायो आरोना औ गिबियावनो बेखौ खौ जों देना लाखांनायनि उनाव जोङो मा दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङै बासिनानै बा न'नि दाउ बा बाजारनि बायना लाबनानै जायखि जाया जों बेदरखौ मोजाङै सुन सुना लानानै जोङो बा एवफ्रामनाय होनोजे जों जायखौ एव दुमनाय जायखौ जोङो एवदुमनानै बेदरखौ जोङो औ एवदुमनानै ओ मा होनो दोननाय जायो आरो ना मोनसे आइजेंआव एवफ्रामनानै बेयाव जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेफोरखौ होनानै जों मोजाङै एवनानै लाखायो ओ बेनिफ्राय जोङो इबेखौ बोखां संनानै दोनना दोननाय जायो
नोंगौ
नाव बे दाउ एवनाय सारायावनो जोङो मा दै होनानै जोङो बे दैखौ ओ गोदौहोयो आरो ना ओ जेब्ला बेदै आ गोदौ गोन अब्ला जोंहा बे देनानै लानाय माइरंनि गुन्दै अन गुन्दै ओ बेखौ जोङो ओ सानिफ्राय मिजि मिजि मा होनो आखाइजों ओ फेनसानानै होयो आरोना औ सारनानै होया ओ बेनिफ्राय ओ बे सारनानै होनायजोंल' जाया बेखौ जोङो मा खोरस्लि लानानै जोङो मा खोरस्लि लानानै बेखौ एरना होनांगो आरो जाहा थे बेयो गथाखाया ओ औ ओ बिब्दिनो जोङो ओ दसे सम एर नानै होनानै जोङो ओ इसे दै रानहां जाबा माने ओ बेओ माबा ओ जायखौ जों अन गुन्दै होगोन बेयो ओ गलिजोबोब्ला जों बेयाव मा दाउ एवनानै दोननाय एवदुबना दोननाय दाउखौ जों बेयाव होनाय जायो आरो आ बिनिफ्राय बिदिनो दाउखौ होनानै जोङो दसे सम बेवहाय ओ गोदौहाब होनानै जोङो ओ खांनाय जायो बिब्दिनो जोङो अनला ओंख्रिखो जानाय जायो आरो
औ औ औ नोंथां ओ अब्ला नों थाङा सबायजों साम' ओ जा बर'नि नै ओ बयनि ख्रुइबो गोथाव सि न ओंख्रि जों साम' औ बेखौ मोन जाबाय नामा नोंथां
औ औ मोनजाबाय नोंथाङाबो मोन जाबाय जानांगौ
मोनजाबाय नोंथां आंबो अब्ला ओ जा ओ जोंनिया गिबियावनो ओ बे सबायजों जा साम' ओंख्रि ओ बेखौ संनो थाखाय
औ
उम जोङो आं एसे बिनि रेसिपिखौ खोन्थानो लानि
औ औ औ औ फोरमायलाय देलाय औ
औ औ गिबियावनो जोंनिया अनला जा ओ ओ सबायजों साम' बेखौ संनो थाखाय जोङो खन्नानै लाबोन एबा बाजारनिफ्राय लाबोनाय साम'खौ जोङो हरसेनि थाखाय जों सोमना दोननाय जाग्रोयो होमबाना हरसेनि था खाय जाहाथे बिनि बिजानु
औ औ जाहाथे बे जानाय आदार बे हाफोरा औ ओंखारो औ
बिनि थाखाय जों सोनना दोननाय जायो आरो बिनि उनाव हरसे सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो गरसे गरसे माने बिनि ओ गिबियावनो जा बिनि खुगायाव जा ओइ धाकनि थायोना दाब' बेखौ जोङो बोखानाय जाग्रोयो आरो ना बोखाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गर गरसे गरसे ओ बिनि जा लानजाय एबा खेबु बेखौ दानस'नाय जायो आरोना दानस'नानै औ आरो बेखौ जों सानद्रियाव होननानै मोजांसे ओ हुब्लिदबावो आरो हुब्ललिदनाय जाबावो आरो ओ बेनिफ्राय जों साम'खौ एसे एव एवना लानाय जायो आरो
औ औ
बेनि उनाव जों दा सबायजों संगोन नालाय सबायखौ होख्रेमना लाग्रोबाय जोङो हुख्रेमना लानायनि उनाव ओ बेखौ सबायखौ सबायखौबो साराय गं से जाननानै जोङो होनाय जाबाय आरो
औ सबायखौ डाइरेक्ट ओ सबाय खौ डाइरेक्ट मा होनो सोमनानै होयोना डाइरेक्ट सुनानैनो होयो
जोङो ओ सबाइखौ डायरेक्ट ओ नंगौ नंगौ बेलेग नंगौ सुबुं लाना बेलेग बेलेग आलादा जायो आरो संनाया एसे जोङो सबायखौ ओंख्रिखौ एसे ग्लब ग्लब जाजासिम जों गोदौ होनोसै बेनि उनाव साम'खौबो एवथांना ला खाबायमोन नालाय बेखौबो गारना होनोसै आरो बिनि उनाव मस्ला मस्लि ना लानाय जा न'नि मस्ला आरो हाथायनि बायनाय मस्ला मिलायनानै जों होबाय बेनि उनाव दसे ग्ल ग्लब गोदौ होनानै जब होनानै जों नानै जानाय जायो आरो
औ ओ बे सबाय संनायाव जि जों खारै होयो अ बे खारै ओ मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा
जों ओ बांसिनानो हायो हागोन नोंथां बांसिनानो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बे खारैखौ औ ओ थालिर बिफां बेखौ जोङो थालिर बिफांखौ दानफायग्रोनानै
औ
मादाखौबो बानाय जायो जोङो थालिर बिफांनि जा मादा बेखौबो दानखांना ला बाय जानायनि उनाव ओ बेखौ दानस'नानै जोङो फिसा फिसा जाहाथे थे सान्दुंङाव ओ थाबैनो रानो बिनि थाखायनो जों फिसा फिसा सिंखावना लानाय जागोन आरो सिं खावनानै औ नंगौ औ बेनि उनाव रुवादोंबा सेखाजों सिं खावनानै बेखौ सान्दुंङाव फोराननो जायो आरो जाहाथे दे ओ बेखौ फोराननायाव मा मोनसे बा मोननै बेफोरनि टाइम लानो हागौ
औ बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखानि बोथोर औ बेहाय गोबाव सम सम लायो आरो ना
ओ थालिर फस्लाया रानगोन अब्ला जोङो बेखौ अर सु सुनानै ओ बेखौ खाम जोमजासे अर सुनांगोन आरो
औ नोंगौ
हांगा र खालामनांगोन जों बेखौ औ जेब्ला हांगार जागोन अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै ओ जानायनि थाखाय बाहायजासि सिगोन आरो बेयाव दै होनानै ओ जोङो सरबानो बेयो खारै महर लासिगोन आरो
खारि महर जासिगोन खारै रोसि जाहैसिगोन आरो ना औ औ
बर' ओ बर'फोरनि गेजेराव बांसिन आनो खारै ओंख्रि जाजायो खोमाना नोंथां
औ जाजायो औ गोबां दं जोंनि बर' बिजि आव माने ओ खारै ओंख्रै ख्रि होनबा जोङो मा गासैखौबो जाजायो आरो खारैजों। ओ जेरै ओ सबायजों साम थाबाय बाय औ ओ अनला ओंख्रि थाबाय अनला खारदै आरो लोगोसेनो ओ नारजिजों अमा आरो बिब्दिनो नाफाम नाफाम जानोबाथ' जोंनो नाफामाबबोथ' खारै नांगौ नङा होनबा
नंगौ नंगौ
औ बिब्दिनो जोङो मा जागोन बेखौ मुला खारैबो जाजायो खारदै खारै जाजायो आरो आलु आलुखौबो जोङो मा आलुजों नाजोंबो खारदै जाजायो बिदिनो जोङो औ
जा खारै ओंख्रि बेयो होनबा बर'नि आंगो ओंख्रिबायदि जानानै दङो होनोमबाना खै खारै गैयाबानो बर'आ औ
औ
बेफोरबायदि जाना दोङो आरो खारै ओंख्रिया बर'नि ओ सिथाबनानै थानाय मोनसे ओंख्रि जानानै दोङो औ होनबा नोंथाङा जों जों दा-दासान्दि ओंख्रि बर' बांसिन जायो बे ओंख्रि औ ओ जा मैगं बेफोरखौ जोङो ओ हाथायनिफ्राय बायनानै जानाया गाहामसिन जायोना ओ न'आव खाबथिंनानै जानाया मोजां जायो नोंथां थाङा सानो
बुंनो थाङोब्लाथ' ओ न'आव बानायनानै बा न'आव गायनानै जानाया साबसिन आरो जोंनि देहाफोरनि थाखायबो ओ साव दा जों बाजारफोराव बायनो थांगोन बाजार बाजारफोरना अ बेदिनो
औ बिदिनो मुलि हासार बिदि औ औ नंगौ
ओ रासायनारि हासार बाहायनाय आरो बे फोरो ओ जोंनि बे न'आव ओ न'आव गायनायफोरा आरो मा जागोन बे गोबोरखि जोंनि ओ दा गोबोरखि जायखौ बुङो मोसौनि खि गोबोरखि बे गोबोरखि जि गायनाय जायो आरो बेनिखायनो ओ बार हायो जेब्ला बाजारनिखौ ओ जायाबालासिनो बे न'आवनो जा दं बेफोरखौनो एसे एनै हा दं बेफोराव गायनानै माने जानाया साबसिन आरो
औ औ नंगो नोंथां जोंना दा दा टाइमाबबो जाबायमोन नोंथां ओ थांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मिथियै बाथ्रा मिथि मिथिनो मोनबाय नोंथां
औ औ औ
दे होमबा ना नोंथां गोजोननाय थाबाय दे खुलुमबाय नों खुलुमबाय